औ हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादों
नोंथाङा फ्रियाव दंना दा
औ दायो आंबो फ्रियावनो दङ ओरैनो जिरायग्लांनानै दंथ'यो दा नोंथाङालाय मा खालामदों दा
औ
आं दा नोंथांनाव दानाय लुनायनि बागै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन आरो
औ औ औ जागोन दे नों होमबब्ला सावरायनो हागोन दे
दायो नोंथांमोननाव दानाय लुनायाव दा बेसेबां जौगानानै दं ओरैनो
दानाय लुनानै दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला माने गोदोनिफ्राय द लानानै माने औ गोदोनिफ्राय माने दानियाव दानिसिम लादों होननानै बुंला माने एसे खम बिबाङानो जाबाय आरोना गोदो समाव बिदिनो गोबांसिनै जि जिफोर दायोमोन आरो ना जेरै दखनाफोरखौ माने गोबां दायोमोन आर'नाइफोर गोबां जायोमोन बिदिनो गामसा सादोर बायदिखौ गोबांसिन दायोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय दानि दानियाव दानि होननानै बुङोब्ला माने दानि दानाय लुनाया एसे खम बिबाङानो जाहैबाय आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
एसे प्रब्लेम जादों नोंथां ।
औ मा मा माबायदि खोनाहैदो नोंथां?
थाबथाबाय थादोंसै नोंथां।
औ थाबदोंना? खोनादों? मे आं होननायखौ खोनाजोब्बाय ना औ दहायनिखौ खोनानाया औ दाहायनिखौ मोजां खोनाय औ माने
गोदो गोदाय माने दानियाव दानिसिम लाङोबा माने गोदो समाव बिदिनो दानाय लुनाया माने गोबां बिबाङैनो बांसिननो जायोमोन आरेना मानो होनोब्ला गोदोहाष बर' आइजोफोरा मा होनो दा लुनायाव बांसिनानो मुखुब थायोमोन आरो माने जेरै जि होननानै बुङोब्ला बिदिनो दख'नाफोर बिदिनो गामसा आर'नाइ बिदिनो जि सादोर जोमग्रा सादोर बिदि दानायाव माने गोदोना माने बांसिन नै मुखुब जानानै थायोमोन आरोना बर' आइजोफोरा नाथाय दानियाव एसे खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो ना माने दानि जुगाव बिदिनो मेसिन बा इन्डास्ट्रिफोराव दानायखौ बांसिनै गानसै आरोना थेवब्लाबो जों बर' माहारि बर'आ माने बर' सुबुंफ्रा माने दासिमबो दङ आरो ना बेयो बिदि दानाय लुनाया थेवब्लाबो एसे खम खम जानायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो दानाय लुनाय बेफार खालामो नामा बेफार फालांगि
दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला जों गामियावथ' बिदिनो माने बेफार फालांगिनि एसे बिदि गैया आरोना जेनेबा बिदिनो न'आव गाननो थाखाय बिदिनो दानाय लुनाया माने सोलियो आरोना जेनेबा न' गाननो इदिनो गांब्रै गांबा बिदिनो दानानै मा न'आवनो गोनो आरोना आरो माने बिदिनो एसे बुरजासिनै जिफोरखौ जेरै
एसे प्रब्लेम जाबाय थादों एसे
अ खोनानायाव एसे खोनानायाव एसे माबा जाहैदों नामा नोंथां?
औ आंनाव
खोनाबायना औ औ औ औ खोनायाबा होनदे बिदि। बिदिनो थाब थायोबा
औ औ औ औ
माने गोदोनिफ्राय माने दानियाव माने एसे बिदिनो खम बिबाङानो जाहैबाय होनजायो माने गामिफोरावहाय इदिनो दानाया इदिनो बांसिनानो इन्दास्त्रि फोरनिखौ गानो नालाय बेखायनो बेखायनो खम जाहैबाय आरो ना?
उम
औ
ओरैनो नआवथ दानानै गानखायो जाहैबाय।
औ औ नआवनो बिदिनो दानानै गामसाफोरखौ दाना गानो बिदिनो दखना फोरखौ फोरफोरखौबो बिदिनो बर'आइजोफ्रा इदिनो दायो आरोना नफोरनिया औ आरनाइफोरखौबो अब्ला नोंथांमोनथिं माने दानाय लुनायाव एसे जौगानाय नामा
दानाय लुनायावथ' जौगानाय जौगानाय होनजायो जोंनियाव दा ओरैनो गामियाव दानाय लुनाय जायोबा ज‌ ज फैलायनानै हेफाजाब होयो बिदिनो लेंहरलायबानो फैयो ना खालामा ज ज थोरलायनानै ज ज दालायलायो
औ औ
ओमफ्राय इयो बिफार फालांगियावबो जौगानाय आरो
औ अब्ला नोंथाङा नोंथांनिखौ एसे मोनदांथिखौ फोरमायना होदो दे होमबालाय बिदिनो नोंथाङा
दानानै गांसेयाव ओ ओरैनो खमावनो पन्द्रस सल्लस गांसेयाव बिदिनो खामायो आरो माइदि गोनांबा दुइ हाजार दुइ हाजार आराय हाजार बायदि गोनांबा आगर गोनांबा बिदिनो सारि हाजार बिदि आरो
औ
जोंनाव गोबां गोरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा बे दानाय लुनायजोंनो थांनानै दं आरो दा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय
औ हेलौ
एस एसे प्रब्लेम जागासिनो नोंथां औ
माने नोंथांनि मोन्दांथिनाव निफ्राय नोंनि जायगायाव माने माबायदि रोखोमनि दानाय लुनाय सोलिदों बा दानाय लुनाय खौ माने माबोरै दायो बा मा मा दानाय लुनायाव मा मा नांगौ दानो थाखाय जेनेबा दख नांगौ आरनायखौ माने दानि टाइमा माबदि नांगौ बेफोरखौ इसे फोरमायदो दे नोंथां
दा ओरैनो औ दा ओरैनो दानाय लुनायाव बाहायनाय जायो ओरैनो गामसा दानायाव बिदिनो ओ खुन्दुं बिदिनो बाजाराव बायनानै लाबोनोसै लाबोनानै सो-सोङो ओमफ्राय सोंनानै रासो बिदिनो थार ओमफ्राय उम-उगोम दाङा नाथा बबिन ओ थुन-थुनगोरो आरो फार्स्टआव ओ थुननानै थुनखांनानै सोङो सोंनानै सोंनानै खाइयो खायनानै बिनि उनाव नो नो थुननानै बेनि उनाव दानाय जायो आरो ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दानो हायो गोबां रोखोमनि खालारनि गोजा गोथां बांसिन गोथां खालारनिखौ बांसि बांसिन दानाय जायो आरो मैलाबो नांनाय नुसारा नालाय गोथाङाव आरो दख'ना दख'नाखौ बांसिन जोंना मायदि गोनां दानाय जायो
औ
मायदि गोनां आरो गरम बोथोराव थान्दा जायोना गाननायाव ओमफ्राय बिदिनो आगर गोनांबो दायो आरो आगर गोन नां ओमफाय आगर गैयैबो दायो माथा
औ औ आरोबाव आर'नाइ दानायाव मा मा आगजुफोर नांगौ नोंथां
आर'नाइ दानायावथ' बिदिनो ओ माबा नांगौ जायो। मा होन्नानै बुङो बेखौ ओ मोनसे एरग्रा मोनसे मा आगजु बिनि नामखौ बावबाय आं मा नाममोनथाय ओमफा बेखौ रासो बाहायनाय जायो ओमफाय गोबां रोखोमनि आगर एरनो हायो आरो बेहाय
मा मा आगर एरनो हायो नोंथाङा बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा?
बांसिन फाहार आगरखौ बांसिन एरनाय जायो आरो ओ औ आर'नाइखौ जोंनाव बारा दानाय जाया आमफाय बांसिन गामसा दख'ना बेखौ बांसिन दानाय जायो आरो।
अब्ला गामसा दानायावबो मा मा नांगौ नोंथाङा बेखौ एसे खिथानो हागोन नामा?
गामसा दानायावथ' बेनो ओ रासो आथ' थाखाबाय ओम
औ औ
थारनांगौ ओमफ्राय बिदिनो सोरखि थाबाय बबिन थाबाय ओमफाय खायथि थाबाय बेनो आरो
अब्ला बेफोरबायदि माने ओ आर'नाइ दानाय बा गामसा दानाय बेफोरनि गेजेरजों माने बेफार फालांगियाव माबायदि दि सोलिनानै दङ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेफार फालांगियावथ' मोजाङैनो सोलिनानै दङ जोंनाव दा ओरैनो ओ गोरिब गुन्द्राफ्रा बेजोंनो थांनानै दं आरो। दा गा-गामसा गामसा गांसेयाव जोंनाव दा ओ तिनस' सारिस' बिदि मोनो आरो।
औ बेसेनाना?
औ बेसेना औ बेसेना।
अब्ला गोदोनिफ्राय माने दासि माव माने बे दानाय लुनाया दासिमबो सोलिबा सोलिगासिनो दं नामा नोंथांमोननिथिं?
दासिमबो सोलिगासिनो दं बे ज' ज'यैनो हेफाजाब होलाय लायो।
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायबावगोना फोरमायबावनो हागोन नामा दानाय लुनायनि सोमोन्दै
दानाय लुनायनि सोमोन्दै हागोन औ
जेनेबा माबायदि सोलिबावगासिनो दं दासिमबो सोलिदोंबाथ' मोजांआनो होमबालाय नोंथांमोनथिं दानाय लुनाया दासिमबो सोलिदोंबा औ औ अब्ला माने औ मानि गोबां बिबाङै दानाय जायोना ओ इदिनो गाननायनि थाखायल' दानाय जायो होन्दोंमोन नोंथांआ?
गोबां बिबांनि दानाय जायो।
औ गोबां बिबाङै दानाय जायोना बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो दानाय जायोना होमबा
औ बेफार फालांगि खालामनायनि थाखायबो
औ आरोबाव बिदिनो माबाफोर दानाय लुनायाव माने माबाफोर जेनेबा आगजुफोरखौ नोंथांमोना माने गुबुन गुबुनाव बायनानै लाययोना न'आवनो बानायनाय जायो नोंसिनि बे दानाय लुनायनि थाखाय बे नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ? जेरै सालखुन्थाफोरखौ
सालखुन्थाफोरखौथ' मोनो जोंनाव ओमफ्राय बे रा सो बुस्थुखौ बायनांगौ जायो आरो ओमफ्राय थारखौबो जोंनाव बानायो। ओमफ्राय बे फिसा फिसा बुस्थु माखासे थायोना बेफोरखौ बायनांगौ जायो आरो। बे मोनसे मा होनो बिन एरि बिसोरखौ बायनांगौ जायो आरो।
नोंथां समाबो जाथ'बाय ओ अब्ला दोनथ'लायसैदां नोंथां?
दे होमबा नोंथां।
औ दे।